औ नोंथां नोंथाङा सम दङबा नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनोसो आङो
औ औ औ औ औ औ सावरायजागोन नोंथां सावराय जा
जोंनि आं सावरायनो लानाय माबायानो जाबाय माने बर' बर'फोरा अनला ओंख्रिखौहाय माबोरै सङो बर'आ बर'नि गेजेरावहाय अनला ओंख्रिया मा बेलौ दं बेफोरनि सायावहाय रायज्लायनो सानदोंमोन आरो
अ
नोंथाङा अनला ओंख्रिनि सायावहाय मा मोनथिगौ एसे फोरमायनो फोरमायना होनो हागोन ना
हागोन ननो हागोन अनला ओंख्रिया जाहैबाय बर'नि मोनसे फेमास माने गोथाव गोथावनि मा लिस्टआव गोलैयो जोङो अनला ओंख्रि जानो थाखाय ओ-ओ सानग्रोनांगौ फार्स्टआव माजों जागोन खोनादों ना नोंथाङा? फार्स्टआव माजों माजों जागोन ओ बेखौ ओ थाग थियारि खालामनानै ओ जेरै बेदर बा अमा बेदर बा दाउ बेदर बिदिखौ थाग थियारि खालामनानै दाउ बेदरजों जायोबा दाउ बेदरखौ एवफ्रामग्रोनानै फ्र एफ्रामनानै एवफ्रामग्रोनानै लाग्रोनांगौ जोङो फार्स्टआवनो आरो लोगोसे अनला ओंख्रि जानो अनला ओंख्रिजों जायोबा जोङो फार्स्टआवनो माइरंखौ दैयाव सोमनानै दसे दोननानै दसे दोननानै आरो दसे ओ बो दोननानै बोखांनानै आरो बेखौ बे माइरंखौ ओ उवा ओ उवालाव नङाबा थौसियाव देग्लिनानै जोङो बेखौ गुन्दै खालामनानै लानो हायो। गुन्दै खालामनानै लानो हायो आरो जोङो ओरैहाय ओ अरदाबावहाय जोङो देवसियाव देबसियाव नोङाबा सारायाव जोङो दै गुदुं फुदुंनानै दोननो हायो। दै गुदुं फुदुंनानै दोननो हायो आरो बे ओ देग्लिनाय अनखौ एबा अन माइरंखौ जोङो बे दै गोदौनायाव होनानै होनानै बे ओ एर अनखौ एर एरबाय थानांगौ एरबाय थानांगौ एरबाय थानांगौ आरो ओ एरनो एरबाय थानांगौ आरो दालि खाथाजोंबो जोङो दालि खाथाजोंबो जोङो साग्लिनानै अनला ओंख्रिखौ बानायनो हायो आरो अनला ओंख्रिखौ ओ जि मिनिट बा ओ जिबा मिनिटसोनि गोदौ होनायनि उनावहाय जोङो ओ एवनानै दोननाय बेदरफोरखौ होसननानै होसननानै जोङो ओ अनलाखौ जि मिनिट बा जिनै मिनिटनि गेजेराव जोङो ओ ओम अनला ओंख्रिखौ जोङो ओ गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया होननानै मोदोमफ्रु मोदोमनाय गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया होननानै जोङो अनला ओंख्रिखौ गोथावै संनानै जानो हायो। बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ दायो माने ओ गोबां ओ गोजौ लेबेलसिम थांनो हमबाय जेरै ओ गोबां ओ गि दि गिदिर हटेल रेस्टुरेन्ट हटेल रिस्टुरेन ओ बेफोरबायदियाव जोङो अनला ओंख्रि बेफोरबायदिखौ ओ जोङो मोननो हासै दा बायदियाव। नोंथाङा औ नोंथाङा खारै बानायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा? फोरमायनानै होदो नोंथां।
ओरैनो जोंथ' खारैखौहाय गोबां रोखोमैहाय बानायनो हायो जेरै ओ थालेर आथियानि मा दा थालिर आथियानि उम फस ला माबा जिखुनु थालेर आथिनि दंफांखौनो माने खारै बानायनायाव हाय जोङो बाहायनो हायो आरोना बेनि अनगायैहाय थालेर आथियानि अनगायैबो जोङो
नै जोङो बानायनो हायो औ।
औ थालेर आथिया दंफांखौ जोङो फिसा फिसा फिसा दानग्लिनानै सानदुंआव फोराननानैहाय गोरान जाथारबाहाय बेखौ सावनानैहाय हाथ'फ्ला खालामथारनानैहाय गुसु खालामनानैहाय दै एसे लगायनानै सिथुम सिथुम दोनो जेनेबा गोबाव थाखाय आरोना ओरैनोबाबो सिथुमालासिनो दोनबाबो बे हाथ'ब्लाखौनोहाय दै होनानैहाय सरबानो जोङो खारै महराव मोननो हायो आरोना बेनि अनगायैबो जों खारैखौहाय उम मुदुफुल बिफां ओमफाय ओमफ्रायो ओ सोमलि बिबार सबाय बिब बिफां ओमफ्राय नो गोबां गोबां मुवाफोरजों खारैखौहाय बानायनाय जायो आरो ना ओमफ्राय बेफोरखौबो सि सेम सनावनो दानफ्लेनानै फोराननानैहाय ओ जेरै जेरै जेरै थालिर फस्ला खौहाय दानग्लिनानैहाय जोङो फोराननानै गुन्दै खालामनानै ओ रानहोनानै सावनानै गुन्दै खालामो बेबायदिनो रानहोनानै ओ खौबो बानायनाय जायो आरो ओरैनो नोंथाङाहाय ओ अनला ओंख्रिखौहाय दाउजोंल' जायो होननानै मिथियो ना आरो गुबुन मैगंफोरजोंबो जाजाब
औ औ गुबुन औ औ
बेयो गुबुन मैगंफोरजोंबो जाजाबावो जेरै ओ जोङो उम अनलाजों उम अनलाजों औवा मेवाइ अनलाजों औवा मेवाइ आरो अनलाजों एम्फौ अनलाजों औवा मेवाय अनलाजों जों एम्फौ आरो अनलाजों जोंना
औ अनलाजों ओरै जेनेबा जों मुदुफुल बिबारफोरखौबो जों अनलाजों जायो बेनि अनगायै मुदुफुल मुदुफुल मुदुफुल बिबार दं मुदुफुल दं बिफांनि बिलाइ गोरलैखौबो जोङो अनलाजों जायो आरो जेनेबा ओ अनलाजों जोङो साम'बो जानो हायो आरो। गोबांखौनो जोङो अनलाखौ साम'जों जानाय नुयो आरो
औ औ
नोंथांमोननि न'आवहाय अनलाखौहाय मा माजों जाफेरखो एसे खोनन्थाना होलायदो
औ औ औ जोंनि न'आवथ' जोंहा बिमाया सङो अनलाजों दाउजोंखौ कन्टिनिउ मोनजानाय बायदि जायो अनलाजों दाउ आरो अनलाजों औवा मेवाय औवा मेवायजोंबो जोोबद गोथाव जायो अनला ओंख्रिया आरो लोगोसे एमौ एमौ जों अनलाजोंबो मोजां गोथाव जायो आरो गुदुमफुल बिबार आरो ओरैनो आलु दरनै दरथाम होनानैबो गथा गथा होनानैबो अनला ओंख्रिखौ गोथाव मोनजानाय जायो। बेफोरनो आरो अनला ओं ख्रिया बेफोरनो अनला ओंख्रिनि टेस्टि। गोथाव जायो आरो गंगार दुन्दिया होनांगौ अनला ओंख्रियाव औ औ औ
न'आव हायो जानायावल' बाहायो ना ओरैनो हाबा हुखा बायदिसिना बा बायदिसिनाफ्राब बाहायनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा मिथियोबा नोंथाङा एसे खोन्थाना होनो हागोन ना?
ओरैनोथ' जोङो अनला ओंख्रिखौ हाबा हुखायाव जोङो मोनजाफेरनाय जायाखै ओरैनो हाबा हुखायावहाय जोङो अनला ओंख्रि बेखौ मोनजाफनाय जायाखै हाबा दसा बेफोरबायदियाव जोङो अनला ओंख्रिखौ मोनजानाय जायाखै जेरै अनला ओंख्रिखौ जोङो मोनजायो होनोबा हाबानि गेजेरावहाय हाथासुनि हाथासुनि हाथासुनियाव जोङो अनलाजों बर'नि हाथासुनि अन लाजों दावजोंखौ जोङो मोनजागोन आरो अनलाजों दाउजोंखौ जोङो बर'नि हाथासुनि होनोबा बेवहाय मोनजानो हागोन। ओरैनोथ' जोङो हाबानि हाबा दसा बेफोरबायदियाव जोङो अनला ओंख्रिखौ मोनजानायखौ जोङो मोनफेराखै मोनजाफेराखै बेफोरखौ जोङो माने हाबायावहाय जोङो मोनजाफेराखै अनलाजों अनला संनायखौ जोङो हाबायाव मोनजाफेराखै आरो।
ओरैनो हरो बेखौहाय मा मा महरैहाय संनाय जायो माबायदि जेरै थाइ उफिस संनाय जायो मिथिगौ नामा
एसे बेलेग थाइबै गोथाव थाइबै संनाय जायो हा जेरै हाबानि हाथासनिफ्रावहाय बे हाथासुनियावहाय जेरै हिनजाव गो गोदान हौवा गोदान आरो लाफा सेरा लाफा सिरि आरो गामिनि ज' ज' जाजाय गथ' गथाइ रायजो राजाफोरा ज' ज' जायो आरो जोबोद गोथावै संनाय जायो बेफोरखौ जोबोद गोथाव गंगार दुनदिया मसला बेबायदिखौ होनानै जोबोर गोथावै रायजोफोर आरो हौवा गोदान हिनजाव गोदान लाफा सेरा लाफा सिरि गामिनि गथ' गथाइ बोराइ बेन्थ' ज' मोखां नायलायनानै बे हाथासुनि हाबायाव अनला ओंख्रिखौ जानाय जायो आरो
औ आथिखालाव बेहाय बे अनला ओंख्रिया माबायदि गोसारनो हमदों नों थाङा इसे फोरमायना होनो हागोन ना?
आथिखालावहाय बे अनला ओंख्रिया गोबां गोजौ थाखोसिम ओ जौगालांनो हमदों जेरै जोङो दायो ओ टाउन सहरनि टाउन सहरनि गिदिर गिदिर हटेल हटेल रेस्टुरेन्ट बायदिफोराव जोङो बर'नि अनला ओंख्रि अनलाजों दाव अनलाजों साम' अनलाजों एमफौ बेफोरबायदि जोङो गासिबो मोननो हायो मोननो हायो आरो बर'नि आ बर'निल' नङा लोगोसे गुबुन हारि नि आसामिस बाङालि बेफोरबायदियाव जोङो बेफोरबायदि अनला ओंख्रि संनाय अनलाजों दाउ अनलाजों एमफौ अनलाजों ओ मोदोमफोर बिबार अनलाजों मेवाइ बेफोरबायदिखौ संनायफोरखौ जोङो मोननो हायो गिदिर गिदिर हटेल रेस्टुरेन्टफ्रावबो बियो बर'नि अनला ओंख्रिया गोसारनो हमदों आरो
उम नोंथाङा आथिखालाव जे अनला ओंख्रिया जि आइ टेक मोनबाय ओ बेफोरोहाय बर'नि गेजेरावहाय ओ माबायदि गोग्गाथाव मोनदों बेयो माने बर'नि गेजेरावहाय माबायदियो ना मुं मोनदों नोंथाङाहाय एसे फोरमायनो फोरमायना होनो हागोन ना?
बर'नि ओ गोथावसिन अनला ओंख्रि होनोबा ओ अनला ओंख्रिया जादों ओ अनलाजों दाउजों अनलाजों दाउजों बेखौ ओ बर'नि गिदिर गिदिर आ मिन मानस आ सुबुंफोरा आ बर'नि थाखाय मुंदांखा मोनसे मुंदांखा मोनसे ओंख्रि होननानै थाखाय ओंख्रि ओंख्रि होननो थाखाय बेखौ जि आइ तेक होनाय जादों। जि आइ तेग होनाय जादों आरो ओ बेफोरो बर'नि थाखाय मोनसे गोगाथाव गोगाथाव ओंख्रि राव बो सेख'नानै लानो हायै ओंख्रि जोंङो मुं मोननो हादों आरो जि आइ तेग
औ
जोंनि सावरायनांगौआ एसेनोसै नोंथां
दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय ।
गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम सम होनायनि थाख
औ-औ